हेलौ अ खोनादोना? अ अ दायो होमबा जोङो ओ नवाव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै रायज्लायनिसै ओ ओ ओरैनो ओ नोंथांनि नवावहाय मा मा जिब जुनार फिसिनाय जायो।
जोंनि नआव होनबा दाउ, अमा, मोस सौ बोरमा बेफोरखौ लानाय जा जायो आर। ओमफ्राय ओरैनो बेलेग गैया जोंहानि न'खराव। जोंहाथ बर फोरा गोदोनिफ्रायनो माने बेफोरखौ थांना थानायनि राहा हिसाबै जिब जुनार फिसिनाया सोलिबोगासिनो ना बे बेफोरो एसे एनै बिनो आरो बिदिनो बुरजा लायाब्लाबो एसे एनै नवाव माने गोगोम जानाय मोनलाय लायो नङा ओमबा नोंथां इफोरखौ जों नोंथांनि नखराव माबाफोर बिबदि सोलियो नामा?
औ अ जोंनि नखरावबो ओ दायो ओ मोसौ बोरमा दाउ ओ बिदिनो अमाफोरखो फिसियो आरो माने बिफोरखो जोंहा माने सिगांनि फेन लायो आरो ओमफ्राय दाबो फिसियो। अ ओरैनोथ मोसौआ जोंहा मानैलसै दा ओ बिदिनो उम गुबुननिसो आदि लाद मोन नालाय माने फिसाखौ हरबाय आरो ओ बिदिनो दा बिमा मासे आरो जोख्लि मासे दोङो आरो ओ ओमफ्राय दायो अमायाबो मानै दोङो बिदिनो ओ बोरमाया बो मासे फानबाय ओमफाय मासे दोंबावो आरो इनिफ्राय दाउफोराबो दोङो।
ओ माने औ गासैखौबो एसे एसे लानाय जायो आरोना ओरैनो ओनसोलफोरावथ' गोबां नख न'खराव थायोना बे फोरजोंनो माने जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै लानाय गोबां बुरजा बुरजा फिसिनानै फाननानै बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरदि सोलियो नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि गामि ओनसोलावबो बिदिया सो सोलियो नामा माने सोरहाबा बेखौनो मेन खालाम खालामनानै माने फिसिनानै बेजोंनो गावनि जिउखौ न'खर फोरखौ दैदेननाय बि
ओ ओ जोंनियावहाय ओ दायो माने दाउ फाराम दोङो दाउ माने बयलारनि आरो ओमफ्राय अमानिबो फारामदोङो आरो बिदिनो बिसोर माने बिखोनो ओ फिसिनानै गोबां ओं रांनि मुलाम्फा मोनो आरो। ओ दायो हारसा गामियावबो जाबाय जोंनि थिंजाय अमानि फाराम दङो आरो बिदिनो बे औ औ औ जोंनिथिंजाय माने हारसाबो दोङो ओमफ्राय सर'निया बिदिनो अरसिन हारसा माने जोंनि साहाथिंजाय ओमफ्राय जोंनि खोलाथिंजाय सर'निया दोङो आर फ्राय जोंनि गेजेराव माने बर' गामिया दोङो आरो बे जोंनिथिंजाय मिक्स आरो बिसोरबो औ औ बिसोरबो माने दायो बिदिनो इसोरथ' ओ मोसौ बोरमाखौ लाखायो नालाय बिदिनो बिसोरनियावबो हांसो दोङो बोरमा ओ बिदिनो अमा फोरखबो दा इसोरो लानो हमबाय आरो बिदिनो बिसोरबो माने इदिफ फार्म खालामलायनाय जाबाय आरो थारमाने सिगांथ' बर'फोराल'सो लायोमोन नालाय ओ बिसोरबो दायो माने फार्म खालामबाय आरो जोंनि जोंहानि साखाथियावनो दोङो ओमफ्राय हारसा न'सो आरो बिसाबो माने बिदिनो अमानि फाराम दङो आरो अमा फिसा जाहोयो बिदिनो फानो आरो
बर नखरफोरावथ गोद गोदोनिफ्रायनो जोंना एसे एनै लानाया सोलिबोबाय थाख नङा होमबा दासो माने माखासे टेकनिक बाहायनानै गिदिर गिदिर फार्म खुलिनानै गोबां माने आरजिनाया जानो हबाय आरो उम फालांगि खालामनानै बेफोरजोंनो गोबां माने मुंदांखाबो
औ औ औ औ बिदिनो दायो ओ नोंथांनि नखराव अ अमा फिसियो नामा होनदों? औ ओ ओरैनो मा मा अमानो औ मा मा जाहोनाय मानो
अमानो थ जोंहा फ्रि होयो गुन्दैजों लोगोसे ओमफ्राय बिनिफ्राय बाहेरा जेबो होनाय जाया आरो गुन्दै अफ्रि बेनो ओमफ्राय माब्लाबा सम जेनेबा अ दैआथ थाबाय थ थाया नालाय गामियाव बेलेगनि नरावसो लायनाय जायोदि नआव जुमाय मावनाय माने बि जाया आरो बेनिखायनो गुबुननियाव बायनानै लायनाय जायो फाय मोनस्लाबाबाथ ओमफ्राय थास मोनो ना हाग्रानि बेखौ हानानै रुनानै होयो आरो
औ औ ओ ओ जोंहाबो बिदिनो खालामो ओ माने अमाया फिसायावथ माने गुन्दै बे जांग्राखौ जाया नालाय बिनो ओम उन्दै ओ गुन्दै मि सि नांगोना बिसोर होथ ओमफ्राय माने जोंहा ओ पालिस लाब होयो आरो उन्दैयाव फिसौ माने फालिसैयो मास मोनसेसो पालेेज बिदिनो ओ सापर इफोर खो होयो आरो इनिफ्राय उम बिसोरनो माने उन्दै यावथ बिसोरो थास जाबा दुरबल जायोना लाय अमाया बेखायनो माने थासख ओ उन्दै द्रायाव रुवा आरो। ओ दायो जोंङो थास' होबाय माने बे ओ कनट्रेलनि। फ्राय माइरं मोननाया अ बिजों माने थासजों रुफानानै होयो आरो बिदिनो अ ओमफ्राय औ औ औ ओमफ्राय अ दायो ओमफ्राय अ बिदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय ना गोरान मोनो नालाय गाज्रि जानाय बिदिनो बेफोरखौबो गेजे गेजेर लाबोनाव हो फैयो माने ओमफ्राय गेजेर गेजेर जोंहा माने अमानि अ फिलौनि मुलि होयो आरो माने बिदि होबा अमाया थाबनो देरो नालाय देरखाङोनो औ औ बेखायनो माने लाबोना हो फैयो बिदिनो जोंहा माने नवाव। सेरेब सावनाय जाया नालाय माने अफ्रिफोर बो बिदि जोंनिथिंजाय बांद्राय सिरेब सावाना बे खायनो माने उफ्रिफोर मोननो गोब्राब जायो आरो औ बेखायनो थासखोनो रुयो बिदिनो ओ सोरबा सोरबा अमायाहाय लेवा लाथा बेन्दोंफोरखो जायोना ओंखायनो माने बेफोरखौबो हो फैयो आरो जोंहानियाबो जायो बिदिनो गोथां मैगंफोर गाज्रि जानाय बिदिनो दायोथ कबिफोर मोनो नालाय। खम दामावनो बे कबिखौ लाबो कबि अ राङालाव बिदिनो पानलाव गाज्रि जानायफोरखौ माने रुनानै होयो आरो बेफोर औ
मुलि बाहायनानैसो मावनाय जायोना बेफोरखौ जाहोफ्लांबा गाज्रिफोर जानो सा थागोन नामा?
ओ ओ बि दि जानोबो जानो हागौ ओ दानियाथ बांद्राय इदिनो गोबां माने मुलि उनो बाहायो नालाय अ थेवब्ला माने बिखौ जोंहा माने गोथाङै ओरैनो माने होआ। माने बिखौ रुनाय जायो नालाय बिदिनो फारसावनो साफा सु
अ औ जेबो बिदि जाफेरनाय जायाखैना।
ओ इदि जानाय जायाखै ओ थेवब्लाबो माने इ मा अबेनिफ्राय बेरामा फैदो मिथिया माने जोंनि इथिंजायबो ओ जोंनि खाथि खाथियाव माने बिदिनो अमानि बेराम। फोर जादो आरो बि
औ जायोना अमा औ बोसोरफ्रोमबो बे अमानि बेमारखौ बवाबा
औ औ औ जोंनिथिंजाय सिगाङाव औ जायाखैमोन बिदिनो दायो दा आरो थेवब्लाबो माने जोंनि गामिथाराव जायाखै आरो औ माने खाथि खाय औ औ औ
जेनेबा अमानि थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो दाउनि थाखायबो बेफोरबायदि माबा गुबुन बाहायनाय जायो नाामा?
ओ जोंहा माने दाउफोरनो थ' दाउफोरा गावसोरो ओ हाग्रानिफ्राय एम्फौफोर नागिरना जानायनि अनगायैबो माने जोंहा ओ बिदिनो सानसेयाव खेबथाम बा खेबब्रैफोर बिदि माइरं माइ होनाय जायो आरो ओमफ्राय ओंखाम खालायखौथ' दाउनो होआ अमा दोङो ना बेखायनो अमानोनो होयो आरो बिदिनो बिसोरनो बिदिनो माइरं बा अ दाउ फिसाफोरनो एंखुर बिदिनो होयो आरो बेफोरखौ होनाय जायो औ ओहो जों माने हांस थोलाया। माने हांसो लानो गुवार जायगा ना नालाय बिदिनो बिसोरनो फख्रि ओ फख्रिबो गुवार जायगा नांगोन नालाय बिदिनो माने जोंहा हांसोखो लायाखै आरो ओ दाउ दङ बिदिनो दाउ अमा ओमफ्राय बोरमा मोसौ बेफोरखो लायो आरो।
जेनेबा मोनसे दं‌ बावना जोंहा नाबो फिसिनाय जायो गोबां न'खरावनो बे ना फिसिनाय जायो नामा नोंथांनि नफ्रावबो?
अ ओ फिसियो जोंहा दायो माने नाखौ हेंगारथ'वाखै आरो। अ हेंगारगोन बिदिनो जोंहानिया माने ओ थाबनो दै जायाखै नालाय बेखायनो माने हेंगारसिगोन आरो सानैसो थानानै इदिनो ना हेंगारो ओ बिफोरावबो माने माने गुन्दैफोरबो होनाय जायो आरो बिदि नाफोरनो बा अफ्रि थानायफोरा अफ्रिबो होयोनो सोरबा आरो गोबोर गोबोरखिखौबो होयोनो आरो माने नाफोरा जायो नालाय द देरथो होनना माने गोबोरखिबो होयोनो आरो सोरबा सोरबा
जोंनिथिं अखा नङाबानो दैयानो गो बां सटार्ट जायो बेनि थाखायनो संख्रिफोरखौनो खालामनो हानाय जाया
अ
ओमफ्राय नाफोर जानायफ्राबो जेनेबा गावनि नखराव बिदि मावनाया गोसो बायदि समावनो ना जानो हानाय जायोना बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हाया आरो
औ
दैयानो जेब्ला अखा हायो अब्लासिमा माने दंगनि बिदि गुबुन जाय याव मोनोना दंगनिफ्राय दै लाबोनाय मानाय बेफोरदिया जोबबो आं खम आरो
औ औ जोंनि थिंजायबो बिदि मोना माने अखानि दैजोंनो आरो ओमफ्राय दायोथ दैफरा रानबायानो माने अखा गैयाबानो दैफ्रा थाब थाब रानलाङो आरो ना नों बिथांनि न'खरावहाय ओ मोसौ लायो होनदोमोन नामा? अ मौसौनो ओ ओरैनो मा मा होनाय जायो?
मोसानोथ' गांसोनि अनगायै बिदिनो अमानो जि होयोना गुन्दै लगायनानै अफिस जों बेखौबो गायखेर से खुग्राजों मोसौ थायोना बिदिनो जाहोनाय जायो आरो मोना जोंङो बेनि अनगायै जेबो बाहायनाय जाया गांसो जेनेबा गांसो बिदि गांसोखौबो दुब्लियावनो खायो बाने गोबां मोनोना दाथ बिदि हानानै होनाय मानाय बिदिया स
औ औ ओ। जोंहाबो ओ बिदिनो माने मोसौआ ओ गां-गांसो होनायनि अनगायै माने मोनाबिलि समाव माने बे ओ जिगाब थायो नालाय माने दायोथ' एसे खम जाबायना दैज्लां सफैबाय बिदिनो माने होनाय जायगाफोरा ओ खम जाबायना माने गासिबो माइ गायजोबसिगोन खोथिया फोबाय। ओंखायनो माने मोसौनो मोना बिदि समावहाय ओ बिदिनो माबा ओ बे जिगाबा जिगाब आरो नाराफोर हाना दोनखानाय थायो नालाय बिखो माने होनाय जायो आरो। ओ सानजौफु समावथ' औ औ औ औ बिदिनो ओमफ्राय सानजौ समाव बा मोनाबिलि समाव ओमफ्राय गुन्दैनि दानाबो होयो आरो बिदिनो संख्रि लगायना दै दौवो बेनिफ्राय ओ बेफोरखौनो होयो आरो नलेबा माने दाथ' बांद्राय दांसो मोनजाला नालाय जोंनिथिंजाय खोथियानो फोफ्रामजोबखाबायना ओंखायनो गोबां खस्थ' जायो आरो औ औ औ औ औ।
दि लांदां फोथार हा फोरा थानाय बिदि गोथां हाया नामा एक्स दाफोर
बिदि दोनो आरो माने गावबा गावसै माने सोरनिबा खोथिया फोनाय जाय जा माने गावबा गाव न'खराव लाखिना दोनो आरो बिदिनो बिथा ओ जोंहाबो जों हाले ओ माने बारिया गुवार नालाय न'आवनो माने बेफोराव लाखिनो हायो। बिदिनो ओ गुबुनफोर निया सिनियाबा सिनियाबा गैया बिदिनो गोबां खस्थ' जायो लामाफोराव मोसौखौ होना दोनो बिदिनो जि गाबलसो मोनजायो नालाय गोबां मोसौफोरा रानो आरो जोंहानिया माने बांद्राय दिनाव खस्थ' जाया मोसौबो बांद्राय लाखाया नालाय ओरैनो मानैबा माथामफोर बबा बिदिनो मासे बिदिल' थायोना बेखायनो माने न'नि बारियावनो होना दि आरो औ
बेह माइ जायि हा बिदि गोरान अन्थाइ बालि हा बिदियावथ' माइ गायनाय जाया नालाय बि बेफोरबायदि हा गैया आरोना होमबा नों
ओहो जोंनिथिंजाय बिदि बांद्राय गैया माने जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि एसे गोजौ खोथिया थिलिबाबो माने गायो। बिदिनो सोरबा सोरबा माने ओ जोंनिखि हारसा खाथि नालाय हारसाफोरा माने बांद्राय मोसौे हें आरो ना बेखायनो बिदिनो हैना दोनहैनो नागिरा गावबा गावनि बारि नायनि अनगायैबो गुबुननियावबो होनो नागिरो नालाय बेखायनो जोंनिया माने गासैबो गायजोबो आरो बिदिनो बिदि लान्दां जायगा लाखिना दोना ओ बिसोरबो गावसोरबो खामो खामबा बाबो माने बिसोरनिया एसे हिंसा टाइप नालाय। बिदिनो माने गुबुुननियावबो है नागिरो आरो बिसोर
अह अह अह। जोंनिथिंजाय माने मोसौआरि खानायनि थाखाय आं फोजाया आरो जायगाया माने गोरानबो माइ जाय गैयाबा जायो जेराव गोरान आबाद मावनाय जायोना मेसें बोथोर समाव बि फोर हाया ओरैनो थायो आरो बेफोराव मोस जौखानो एभेलेबेल जायगा दं बेनिखायनो मोसौ खानोनो बिदि डिस्टार्ब जाया आरो।
औ औ दायो होनबा जों जोंनिया अलखौ दोनथ' जासिगोन नामा समाबो जाबायमोन अ।